औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौबो नोंथांनिसिम जासिहरबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय
औ ओ आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आरो बे आयदायानो जाबाय औवानि औवाखौ बाहायनाय आरोना जोंनि थांना थानाय जिउआव जोङो औवाखौ माबायदि बाहायबोदों गो दो गोदायनिफ्रायनो जोङो औवा औवाखौ बायदि बा फायबोदों बेनि सोमोन्दै आरो औवाया जोंनि थांना थानायनि थांनायाव ओ जोबोद गोनां गोदोनिफ्रायनो औवाखौ जोङो बा हायबोदों आरो दिनैसिम बाहायनाय खौ जोङो नुगासिनो आरोना जोङो जोनोम जा जेननायनिफ्राय लानानै जों थैजासिम जोंनि थांना थानाय जिउआव औवाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बे जोनोम औ जोनोम जाजेननाय समावनो जोङो नारि हानाय बेयाव निस्लि जों बाहायो औवानि निस्लि बेखौ जों बाहायो नारि हानो थाखाय उन्दै गथ'नि नारि हानो थाखाय जों औवानि बाहायो आरो थिग बेबायदिनो जोंना ओ जों गोदो गोदाय ओ जोङो पाक्कानि एबा सिमिन्टनि खुन्टा मोनि समाव जोङो ओ थाग्रा न' बानायनो थाखायबो जोङो औवाखौ बाहायदोंमोन आरो खुन्था महरै खामि महरैबो बाहायो इन्जुर महरैबो बाहायो हायो बेबायदिनो औवाया गोबां रोखोमनि दं माने ओ बुरखा औवा माखाल औवा औवा हाथाइ औवा थेरे बेबायदिनो आरो बेफोर औवाखौ जोङो ओ फाननानैबो जोङो रांबो खामायनो हायो ओ आरो औवाजों जोङो माखासे से मानि बेसादफोरखौ माखासे ओ जिउआव जोंनो थांना थानाय जिउआव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जों औवानिनो बानायनानै लानो हायो आरोना आ जे औ ओ जेरै जोङो ना गुरनायावबो ना गुरनाय हमनायावबो ज जेखाइ खबाइ सेन बेबाय दिनो खाखि बायदिसिना जोङो औवानि बानायनानै ना गुरनायाव ना गुरनायाव नाहमनायाव बाहायनो हायो आरो आरो बेबायदिनो फा औ गोदो जों फानबो एबा एन्जर सानायाव फान बानायनायबो जों नुनो मोनदोंमोन आरोना आरो बेबायदिनो जों दासिमबो ओ दा गोदान मुगायावबो जोङो औवानि ना बायदिसिना बेसादफोर जेरै खादा सियार आरो बायदिसिना बेबायदिनो दाउ बायदिसिना डिजाइन डिजाइननि जोङो बायदिसिना हेबनानै जोङो फाननानै रां खामायनायखौबो नुनो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो औवा औवानि बाहायनाया माने जोंनि लाइफआव दिनैसिम जोबनानै थाङाखै आरोना बेनि बाहायनाया दिनैसिम जागासिनो दङ औ
नंगौ
अ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै
औ औ थारैनो ओ एसे आगोलावनो नोंथाङा गोबां खोथा खोथा बुंलांखाबाय थिग नोंथां बुंनाय बादिनो आ औवाखौ जोंनि जोनोम जाजेननिफ्राय लानानै जों सुबुं माहारिया थैजासिम जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नंगौ थारैनो सै थो नोंथांम बुंनायाबो थिग बेबादिनो जोंहा औवाखौ बाहायनायनि गोबां रोखोमफोर जों नुनो मोनो नङा होमबा गोबां रोखोम रोखोमफोरै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय
औ
जोंनि आ थांना थानाय आ थ जोंहा आ थाग्रा न'नि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां थिख बे रोखोम रोखोमैनो जोंहा औवाखौ जोंनि सुबुं माहारिनि जाय थाग्रा न' होननानै बुङो जोङो थिग बे जोंङो आ जोंहा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरैहाय जोङो
औ
बुरखा औवा औवा जाथि बायदि बायदि रोखोम खोमनि औवाफोरजों जोङो जेरैहाय खुन्था न'नि बेरा बायदि बायदि रोखोमनि मान्लि जोङो होनाय जायो नङा होमबा थिग बेबादि नो जोंहा औवाजों जोंनि आबादनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा औवा नङाब्लानो जोंहा दिनैनि दिनाव एबा ओ गोदोहाय आबादखौनो जायै खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय जों बिदिन्थि महरै जेरै लेस्रा जिंखा बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोरावहाय जोंहा बायदि रोखोमनि खाय होनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा औवानि जेंसिजों औ औ थिग बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि न'खरनि ओ बावनदारिजों लोगोसे मैगं थाइगं आबाद मावनायनि जा बेरा बेखौबो जोङो ओ जाहाते सैमा अमा बोरमा मोसौफोरा जोंनि आबाद थिलि एबा न'फोराव हाबनो हायि बादि जोङो बेरा होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा औ औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा औवानि बेलायाव बुंबावनो थाङो ब्ला जों नुनो मोनो जोंनि आबै आबौ एबा बैसो जानाय जोंनि खायसे सुबुंफोरखौहाय न'आवनो जिरायना थानानै बायदि रोखोमनि आइजें आयला हेबनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय ओ दख्लि खादा बायदि रोखोमनि न'आव जा नांगौ जानाय आइजें आइला जेरैहाय औ औ औ नंगौ सानद्रै ओ जेरैहाय जोंहा ओ औवानिनो जेरै जों नुनो मोनो बायदि बायदि रोखोमनि आइजें आयला बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा सेन फलब बायदि बायदि दा बे रोखोमैनो जोंहा औवा बे औवाजों बानायना नांगौ रोखोमनि फालांगि एबा बेफार खालामनायखौबो नु जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
औ औ दा जों औवानि बेलायाव बाहायनायनि बेलायाव बुंबावनो थाङोब्ला जोंहा गोनां थार बाहागोआ दंबावो जेरैहाय औवाजोंनो जोंहा खाखोर बिलाइ एबा बिजाब बानायनाय जायो नङा होमबा नों
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां
औ थिग बेबादिनो जोंहा औवानिफ्राय बायदि रोखोमनि सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव खाखोर बिलाइ मोननो थाङो नङा होमबा
औ
थिग बेबादिनो जोंहा बेनि अनगायैबो औवाखौ लानानै फालांगि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो औवाखौ खौ औवाखौ लानानै दा बे बिथिङावनो जोंहा जिहेथु जोंनि ओ रायजो एबा जोंनि आसाम ओनसोलावनो बांसिन औवानि आबादखौ मावनो जाय ना जायो नालाय
औ
थिग बेनिखायनो जोंहा जोंनि ओनसोलाव गेदेर गेदेर औवानि आबाद मावनानै गेदेर गेदेर फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बो जोंहा ओ जोंनि ओनसोल एबा रायजोनिफ्राय गुबुन गुबुन हादोर एबा रायजोफोरावहाय दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा गेदेर गेदेर गारिफोरावहाय औ थिग बेबादि जोंहा नांगौ रोखोमै औवानि आबाद मावनानै ओ जोंनि न'खरखौ ओ न'खरनि आंखालखौ सुफुंनायजों लोगोसे ओ जोंनि खायसे गेदेर गेदेर फालांगिफोरखौबो जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनो
औ आरो जों धोरोमनि बेलायावबो ओ धोरोमनि बेलायावबो जोङो बाथौ धोरोम जों ज बर'फोरा जे बाथौ धोरोमबो फुजिबोदों गोदोनिफ्रायनो जोङो बे बाथौ धोरोमखौबो ओ माने सिजौ गायनानै जोङो औवानि बेराजोंनो दाउथु बिखा हेबनानै एबा अ जरा खायसेया सिक्स ओ जिद' जरा बेबायदि खुन्थि दाननानै बेबायदिनो बान्दोबा बान्दोजों हेबनानै जोङो आफा इसोरखौबो बेंनानै दोननाय जायो आरोना
जाय जायो जायो औ नंगौ थारैनो सैथो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ औवा आबाद मावनाय जायोना नोंथां
औ जायो जायो नोंथां औ जेरै औवा हाथाय औवा देरे होनो जे फिसा फिसा औवा बे फिसा फिसा औवानि बागान खालामो आरोना बे औवानि ओं बेबायदि औवानि बागानखौ खालामनायखौ आं नुदों आरो जोंनि ओन सोलाव गोबां खालामनायखौ नुनो मोनदों माने ओ बे औवाफोर नि बागानखौ जेब्ला खालामनो हायो अब्ला माने बेयो माने लस जानानै थाङा आरोना बेथ' दानना होबाबो दानखांनायनि उनाव बियो बारायफिनबाय थायो आरोना बे माने जोबनानै थाङा आरो बे बारायफिनबाय थायो दानखांनायनि उनावबो खनसे फानखांनायनि उनावबो फिन आरो खनसे फानबावनो हानाय बेबायदिनो ओ बेनि उनाव बेनि उनाव माने बारायफिनबाय थायो आरो लस जाया आरो माने औवानि बागान खालामोबा औ जेरैहाय कारजि निमबु निमबु बेफोरबायदि बागान खालामोब्ला बेफोरो जि बोसोर बोसोर जिबा बोसोरसोनि उनाव गाज्रि जालाङो नङा होनबा नाथाय औवा औवाफोरखौ औवाफोरखौ बेबायदि ओ गाज्रि जालांनाय नुवा आरो बे माने दानबानो दानबानो माने बारायफिनबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ औ नंगौ नंगौ ओ सैथो ओ जोंहा जोंनि थांना थानाय बेलायाव औवा नङाबानो जाखाथारा नङा होमबा नोंथां उम जेरैहाय जोंहा ओ जोंनि बायदिसिना जोंहाथ थांना थानायाव जोंनि जिउ दालांनायाव बाय
औ थांना थानायावबो आरो जों थैनाय समावबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा जेरै मानसि मानसिखौ बाननानै लांनो थाखाय जोङो औवा औवानि ओ सां बानायो नोङा होमबा आरो सावनाय समाव जों औवानिनो सां बानायनानै मानसिखौ सावनाय जायो बेबायदिनो माने थैसा दि नांगौ आरोना औवाखौ औ औ
ओ जोंहा औवानिफ्राय माबादिहाय जोंहा मैगं मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औवानिफ्राय जोङो मैगं मोनो होनोब्ला नै औवा मेवाय औवा मेवखौनो बुंजागोन औवा मेवायाव थ' जोंनिनो माने दोरोङारि ओंख्रि जेरै अ लाजों दाउ बेजों गोरोबफेथारनाय मैगं आरोना आरो बे औवा मेवाइखौ जोङो आसारबो खालामनानै दोननो हायो बे मोनसेल' सिजोन मोनसेल' सिजोनाव मोनो जोङो औवा मेवाखिनि ओ दा बावैसो थांखांबाय बिनि सिजोना जेथो आसार बेबायदि समावबो मोनो आरो ना बे समाव जोङो जानो हायो आरो जा जा खायसे खावसे जोङो जानो हायाब्लाबो खावसे जों उनाव जानो थाखाय जों आसार बानायनानै दोननो हायो आसार बानायनानै खायसेयाथ औ औ खायसेया बेबायदिनो इयुनाव जानो थाखाय आसार बानायना दोनो आरो खायसेया फानोबो आरो फाननानै रांबो खामायनो हायो बेखौ
नंगौ नंगौ औ थारैनो नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा
औ औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथांजों गोबां खोथा सावरायलायनानै गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय थारैनो ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ साबायखर नोंथां
दा बेफोर